औ नों फ्रि दंना?
औ नोंथां।
उम गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय नोंथांखौ आरो मोनाबिलिनि नैबे गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
औ। दा नोंथाङा आं नोंजों नैबे मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों।
ओं नोंथां। ओ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय जोंना गेलेनाय गेलेनायनि बागै नों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों नोंथांजों।
औ दे नोथां।
औ।
बुंनो हागोन।
गेलेनाय बुङोब्ला जोंनि बर' आरो जोंनि बर' हारिनि आरो बर' हारिनिल' नङा माने बायजोनिबो बायजो हारिनिबो बायजो गुबुन जाथिनिबो गेलेनाय गोदो माबायदिमोन आरो आथिख खालाव माबायदि जाखो बेफोरनि बागै माखासे सावरायनो सानदों आरो। दा गोदोहाय जों बर'नि हिसाबै जोंना गेलेनाय दंमोन माखासे। गिला गेलेनाय जेरै आमाय जुमाय गेलेनाय। जेरै ओं दाउस्रि आय थिं बारनाय गेलेनाय बेफोरबादि गोबां रोखोमनि गेलेनाय दंमोन। नाथाय आथिखालावहाय जों बेफोरखौ नुनो मोनला जे ओ गोदो जेरै जोङो गेला गेलेयो। खारनाय बारनाय गेलेयो। ओ आमाय जुमाय गेलेयो। फोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनलिया आरो। नाथाय बेफोरनि सोलाय आथिखालाव मा जाबाय। आ जायनाखि जोंनि मबेलाव थायो पकेटाव थायो मबेल। ओ जोंनि मबेलाव थानाय बायदि रोखोमनि अ-अनलाइन गेम। बेफोर गेमावसो जोङो ओ गेलेनायखौ नुनो मोनसै आरो। गोबां मा सुबुंखौनो नाथायबा जोंना दा गोदो जेरैहाय जोङो। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै फुटबल, क्रिकेट आरो ओरैजाय जोंना बेडमेन्टोन आरो। भलिबल बायदि रोखोमनि गेलेनायफोरखौ ओ जे उम आथिखालावबो नुनो मोनो। नाथायबा बियो जोंनि बर' हारिनिल' नङा बियो ओ मुलुगावनो गोसारनाय मोनसे गेम सिपरसनि गेम नालाय बेखौ दा गासैबो रो खोमनि गासैबो रोखोमनि हान आ हारि एबा सुबुंफोरानो गेलेनो हायो आरो। दा बे हिसाबै जोंना ओ फुटबल, क्रिकेट, बेडमेन्टोन आरो ओरैजाय जोंहा बलिबल, हकि बेफोरखौहाय आ गोदोनिफ्राय बांसिन आथिखालाव गोबां खोब गोसो होनायखौ जोङो नु नो मोनो आरो ना। आरो जेरैहाय दा जेरैहाय दा जोंना नैबे सिपरसावहाय फुटबल, क्रिकेट गेलेनाय बेफोरनि सिकप ओ सि खौबै जोंहा मोनसे ओ ओ मा होनगोन बेखौ थांखि होनानै ओ जेनेखा जोङो फुटबल, क्रिकेट गेलेयोबा मोनसे ओरैबायदि जानो हागोन। बिनि मोनसे सिकप होनानै जोङो
अ'
इयुनाव ओ बिनिफ्राय माबा मोनसे राहा मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। जेरैहाय जोङो फुटबल गेलेनानै जोङो नेसनेल प्लेयार जाहैनो हायो। नेसनेल प्लेयार जाहैनानै जोङो माबा मोनसे इयुनाव थांना थानायनि थाखाय जोङो ओ बायदिसि ना सिनायथिनि राहा मोनो। ओ सरखारनिफ्राय जोङो मोजां राहा मोननो हायो जों बेखौ
औ औ बे गेलेनायाबो मोनसे लामा जाहैबाय आरोखि।
औ औ थांना थानायनि थाखाय मोनसे
थांनानै थानो औ लामा उम। जायजों जों हान्थियोबा साक्सेस जानो हायो।
औ दा जेरैहाय जोङो बेफोरबायदि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, बेडमिन्टन गेलेयो। दा जोङो ओरैनो ओ खायसे सुबुंफोरा देहानि एक्सारसाइसनि थाखाय गेलेयो खायसे सुबुंफोरा गावनि स्कप खौ लानानै गेलेयो आरो खायसे सुबुंफोरा मा होनो इन्टारेस्टनि थाखायल' गेलेयो। आरो खायसे सुबुंफोरा मा ओ ओरैनो बेखार टाइम पासनि थाखाय गेलेयो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गेलेनायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो माने बिसोरो गावबा गावनि गोसोनि साननाय ओ साननायनि थाखाया बा साननायनि गावनि बारै गेलेनाय बेफोरो गोबां रोखोम खोमनिखौ जों ओ नुनो मोनो आरो दा थिग बिदि बिदिनो जोंना ओ गावबा गाव स्कप लानानै गेलेनाय बा आं बे थांखियाव सौहैनो हा हानांगौनि थाखाय आं गेलेदों बेफोरबायादि थांखि लानानै ओ जायफोर गेलेदों बिसोरो मोजां गेलेगिरि सासे मोजां गेलेगिरि जानानै ओ
ओ
जायगानि आरो हादर ओ हादरनि जानानै ओ गेले गेलेनो मोननानै बिसोरो खायसे सुबुंफोरा देरहादोंबो खायसे सुबुंफोरा जेनदोंबो नाथाय जेनदों होननानै बिसोरो जिरायनानै थायाखै। ओ फिन खनसे आरोबाव नाजाफिननानै देरहासारफिननायखौबो जों नुदों। आरो जेरैहाय जोंना ओरै थाबाय
बक्सिं आरो बक्सिं आबो जेरैहाय जोंना ओ बेयो मोनसे ओ कान्ट्रिनिल' नङा बा मोनसे हादरनिल' नङा मुलुगाव गोसार लानाय गासैबो ओ हादरनिनो गेलेनाय आरो बेनिखायनो जोंनि सुबुंफोराबो ओ जाहाथे बक्सिं गेलेयो बक्सिं गेलेनानै इयुनाव सासे गेलेगिरि मोजां गेलेगिरि जानानै उननि समावहाय जाहाथे मोनसे थांखिखौ होसोनानै बियो लाइफवहाय साक्सेस जाहैनो हानाय बेफोरबादि सुबुं माने बेफोरबाददि थांखिखौ लानानै बिसोरो गेलेनानैहाय ओ साकसेस जाहैनाय खौबो जों नुदों। आरो दा थिग ओ दा थिक बिदिनो दा थिक बिदिनो ओ गाव गोसो होनानै गेलेनायफोरा साक्सेस जानानै ओ मोनसे गावनि हादरनिबो नाम खामायदों आरो गावनि थाखायबो नाम खामायदों। आरो गावनि गामि समाज बेफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सानखांथि लाबोदों जे फरायनायजों लोगोसे एबा मोनसे गावनि ओ स्कपजों स्कप थानांगौ बा माबा मोनसे फरायनायजों लोगोसे ओ बेफोरबादि स्पर्टसनि जिथु गेलेनाय बे गेलेनायखौ लोगोसे लांफ फानो हायोब्ला गावनि निजेनि थाखायनो ओ इयुननि थाखाय मोनसे लामा ओंखारो बा लामाया गेवो बेखौहाय माने दिन्थिलांदों बेखौहाय जों नुदों आरो मोनथिदों आरो। दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा स्पर्ट्सनि बारै
स्पर्टस आ दा जों बे गेलेनाया गेलेनाया जोंनि थाखाय दा आरो बहुद जों नुनो थांगासिनो दं गेलेनायखौ आगोलनि समाव इसिबां मानि इम्परटेन्ट होआमोन।
दानि सुबुंफोरा गेलेनायखौ दा बांसिन इम्परटेन्स जागासिनो मानो होनबा गोदोनि समाव बिदि गेलेनायजों गेलेनायजों एसेबां मानि माबा डेभलाभ जानो हायामोन नङा होमबा। नाथाय दा गेलेनायजों मानसिफ्रा बहुत साक्सेस जागानो दं बुहुत डेभेलप जागासिनो दं। जेरै फुत फुटबुल गेलेनानै फुटबल गेलेनाय थ्रुयैनो साख्रिबो मोनगासिनो दङ नङा होमबा।
बेनि थाखाय दा बयबो इन्टारेस्ट मोने ओंखायनो बांसिन गोसो होयो। नाथाय गोदोनि गो दा गेलेनायफोरखौहाय दानि मुगायावहाय नुनो मोनला। जेरै गथ'फ्रा खै गेलेयोमोन खाबादि मा होनो बिदिखौ
औ।
हनाय बे खिखर खेला बायदि खेलाफोरखौ गोदो बुहुत नुयोमोनना।
औ।
नाथाय दा बेफोरबायदि खेलाखौ ओमफ्रायो नुनो थांला गोमानो थांनाय मोनफ्राय बोथोर सालायनायजों लोगोसे थिक खेलाबो गेलेनाय नुला गोदोनि फिसा फिसा फिसा बेफोरबायदि खेलाफोरखौ गेलेनायखौ नुनो थांला आरोखि दानि मुगायावहाय। दा जोङो दा बे फुटबल हकि बेफोरखौ नुयो मथ' इन्टारनेसनेल गेम जाहैबाय आरो बे फिसा फिसा बे बारनाय खेलाबा होसोलायनाय खेला थाखुमा बिदि
गेलेयोमोना गोदोनि समाव ज गथ'फोरा्रा बेफोरबायदि गेलेनायखौदान नुनो मोनला आरो। अन्थाइ खेला बेफोरबायदि खेलाखौ नुनो थांलाय। खै खै गेलेनाय खेला बेफोरखौ नुनो मोनला। दा जोंनिजों खैयो नो दा बिथांमोननि गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनाय नामफ्राबो बेलेग बेलेग जायो नङा होमबा।
औ औ औ। नाथाय दा खोब खोब गोग्गो हाथाव आरो मानो होनोब्ला जोंना आ गावनि निजे गेलेनाया। जेरै दा आथिखालाव गेलेयाखैबाबो बा गोमानानो हमदोंबाबो नाथाय नैबे जों इन्टारनेसनेल गेम बेफोराव खोब गोसो होनानै आ गेलेनानै जुदि साक्सेस जानो हादोंना। आ बेफोराव माने जोंनि गाव गावनि साक्सेसबो जानो हादों आरो आ गामिनि आरो समाज नैबे जायगानिबो नाम खामायनो हादों दा बेफोरखौ साननानै नायोबा
औ ने औ गो गोग्गाथाव नोंथां औ।
औ।
औ।
जोंनि सुबुंफोराबो दा बांसिन गोसो होगासिनो दङ। खेलाखौहाय
औ औ
नङा होमबा खेला गेलेनायखौ दा बांसिन गोसो होबाय खेलानि गेजेरजोंबो मानसिया बहुद ओ औ बुङो दा
औ जेरैहाय गोदोनि समावहाय जोंनि आइ आफामोन आरो आदै मादैमोन जोंनि आ बहुत आबै आबौमोना बुङोमोन जे
औ
फुटबल गेलेबा आथिं बायो खाबादि गेलेबा आथिं आखाइ लोरियो बेफोरबायदि मोनसे आ खोथा बुंनाय थायोमोन आरो नोंखायबो नङा बे मोन खौबो जायनि जाउनाव जोङो दिनै खेला दुला गेलेयोबा इन्जुर जायो आरो बे इन्जुर जानायनि ओ जोङो माने उननि माबाखौबो जों मोनो आरो फिथाइखौबो गो गोथै गोदै
फिथाइखौ मोनो दा दानि ओदानि मुगानि मानसिफ्रा गि औ जे औ नोंगौ जेननानै था दानि मुगानि मानसिफोरा बिदि गोलैनानै बायनाय मानाय बेफोरखौ गिला आरो गिलेनायखौहाय बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनो गासिनो दङ
औ औ गोदोनाथ' बादा होयोमोना जेनेबा
गेजेरजोंनो दावगालांगासिनो दं आरोखि
औ औ
गेलेनाय गेलेनायखौथ' गोनांथि सानो बांसिन
औ
नङा होनबा
औ नोंथां नंगौ दा नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नै आ बिदिब्ला जोङो नैबे स्पर्टसनि बागै नोंथांजों फंने जिखिनि मोनदांथि बेखौ सेयार खालामनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों
औ गोजोनथों नोंथां
दा नोंथां बिदिबा बेखिनियावनो जों दोनथ'नोसै नामा नोंथां
दोनथ'नोसै जागोन नोंथां
औ आरो नैबे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन खनसे नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय गोजोनथों नोंथां